औ गोजोन सानजुफु नोंथां
औ नोंथां गोजौ गोजोन सानजौफु
दा नोंथां ओ माखालामदों नोंथाङा ओरैनो?
नोंथां आंथ' दा ओरैनो जिरायनानैसो दङ,
अ दा नोंथां जोङो होमबा जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलिफोर आरो रासायनारि मुलिफोर बेफोरनि सायाव माखासे फारागथिफोरखौ लानानै रायलाय
औ जायो जायो नोंथां गिबियाव नोंथाङा बुंग्रोदो नामा अके
दा आं नोंथांनो ओ जोंनि
ओ जोङो जेनेबा मा रासायनारि मुलि बेफोरखौ जों माबोरै बानायो? बेफोरनि बै बेरामा मारै हामो बा आथिखालनि मुगायाव जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि मुलि बानायनायनि ओ माबाफ्रा माबायदि जाखो बेफोरनि बागै सावरायनोसै आरो दा जों बुंनो थाङोब्ला उम जोंनि गेजेराव आथिखालाव गोबां रोखोमनि माखासे मुलिफोरखौ जों ओं ओंखारनाय नुनो मोनदों।जाय जोंनि ओ सोखानो हायै माखासे बेरामफोरखौबो आथिखालाव जोङो सो जों नुबोगासिनो उम मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि गोजौ थाखोनि जाबाय जे जोङो ड डक्टर नार्स फरायनो थाखाय जोंनो गुब- ओ जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो
खुुबुखौ ओ नुनो मोननायखौ मोनदों आरो। दा बिसोरो बिथांमोनहा मोजां सोलोंथाइ लानानै आरो जोंनि ओनसोलाव फै- नानै बिथांमोना गोबां रोखोमनि मुलिफोरखौ बानायफैनानै जोंनि सुबुं माहारिखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिनि सायाव ओ माखासे जोंहा ओ उल्था गोहोम बा फिन गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि देहायाव मानो होनना बुङोब्ला जोङो बांद्राय रासायनारि मुलि जाबाय थानाया जोंनि ओ सिंनि देहाखौ खंख्ला खालामलाङो जों बेखौ मिथिखायो आरो ।दा बिदिनो जों गोदोनि समाव मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुलिफोरखौ बाहायोमोन जेरै, नेम, बिफांफोर मानिमुनि, उसुमाय, बेफोर गासिबो जों जोंनि माबायावनो मोनजोबो आरो मिथिंगायावनो दा ओ बिदिनो जों दा आथिखालाव बेफोरबायदि ओ मिथिंगायाव मोननाय मुलिखौनो जोङो माखासे बिगियाननि गेजेरजों मा खालामदों ओ जोङो ओ रासायनारि महरै बा जोङो रासायनिक माखासे मुलि लागायदेरनानै जोङो बेफोरबायदि ओ मुलिखौ बानायदों दा जोङो ओ आथिखालाव गोबां रोखोमनि दैलाव मुलि गथा मुलि बेफोरबायदिखौ जों मोनो आरो ओ दा बिदिनो जाहैबाय जेनेबा उम जोङो ग गा मोननाय मुलिखौनो जोङो गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन जेनेबा जोङो गगाफोर मोनोबा जों गारा सानाय जायोबा जों मा खालामोमोन ओ थुलुसि, आरो बेरे मोदै, ओ बेखौ जों दैयाव माबा ओ ओ लगायनानै जोङो खुरैफावब्रा जोङो बे साहा लोंग्रा कापफ्रावनो जोङो अरखि गुदुंङाव फुदुं फुदुंनानै गुदुं खालामनानै लोङोमोन आरो गारमाखौ सानाय मोनोबा दा बिदिनो आथिखालनि दिनाव मा जोङो कक सिराब होननाय मुलिखौ नुनो मोनदों।दा बे कक सिराब मुलिया मा बेबो बिदिनो जेनबा जोङो माखासे ओ थुलुसि, आरो बिदिनो ओ, उम मा होनो बैयो उम थुलुसि आरो बेरेमोदै बेखौ जोङो र- रासायनारि माखासे मुलिनि गेजेरजों जोङो उम दैलाव महराव बा लाव ला लाव महराव ओ लाव लाव महराव जोङो बेखौ माखासे रासायनिक बा बिगियाननि गेजेरजों ओ जोङो दैलाव महर मुलि होयो जायखौ जों क'क सिराप होनो ओ। ओ बेबो ओ बिदिनो जेनेबा जोंनि गगा मोननायखौ हामहोयो जोंनि गारामा सारानायखौ हामहोयो जों गुजुबाय थाबा जों बेखौ लोङो दा बेयाव माखासे उम जोंहा फिन जाथायबो जानो हागौ जोंनि देहायाव ओ दा बेयो बेफोरो जोंनि थाखाय बारा मोजां नङा आरो। बेनिखायनो जोङो ओ जोंनि माबायावनो मोननाय थिंगायाव मोननाय मुलिखौ जों बाहायनाया मोजां लोमजानाया बि ओ जेनबा गगा मोननायफ्राथ' जोंङो ओ मोननैजोंबो हामो जों बेखौ बुंनो हायो। उम नाथाय आथिखालाव जोंङो गोदोनिखौ बारा बाहायनायखौ नुनो मोनला मानो होनना बुंब्ला ओ दानि जुगजों मान सो जुगजों खारफानो सोलोंबाय बिदिनो उम आरो बिथांमोना गोरलैयै मोननो हानाय मुलिफोरखौनो बाहायो दा नोंङो जों जोंहा बे उम बेरे मोदैफ्राबोथ' जोंनाव फ्राय थाबांलानो मानसिफोरनाव आरो थुलुंसिया थायो जेनबा होमबाबो बेखौ जोंनि बिमाफ्रा मा औ अरखिफ्राव जोंङो फुदुंनानै गथ'फोरनो दौनो बिदिखौ बारा सानबांला आरो दा बेनिखायनो हाथाय बाजाराव मोननाय बेखौनो जोंङो उम बाहायो बा दौवो गथ'फोरनो नाथाय बेयो गथ'फोर
दौब्ला जाया मानो होननानै बुंब्ला गथ'फोरनि देहाया सिंङाव गोरलै जायो बेयाव माखासे रासायनारि मुलि मुलि होदेरनाय थायो नालाय जायनि थाखाय बिथांमोननि देहायाव जोंङो माखासे गोहोम गोलैनायखौ जोंङो नुनो मोननो हागौ आरो उम आरो दंबावो जोंहा बिदिनो ओ जेनेबा आथिखालाव जोंङो जोंनि फोरनि सिंङाव माबाफोर माबा जादोंबा बा आघात मोनदोंबा बा जोंनि खामि हाराफोर बा जोंनि सिंङाव रोदा रोदाफोर बायदोंब्ला जोऔङो बेखौ मा ओ जोंङो ओ आथिखालाव एक्स रे होननाय दंना बे एक्स रे जोंनो जोंङो नायजोबनो हायो आरो बे जोंनि देहाखौ नो एकदमबारे ओ सिंनि देहाखौनो नुजोबो आरो जेनेबा जोंना रोदाफोर बायदोंबा जोंङो बबे खनायाव बायदों जों बेखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दंबावो जोंहा ओम जेनेबा खर'फ्राव बा जोंहा माखासे ओ बिदिनो जोंनि खर'नि मेलेमाव आघात मोनदों नामा खर'नि थैफ्राव ओ थैया मेलेमाव लगायदों नामा बेफोरखौ जों नायजोबनो हायो आरो आथिखालाव दा बिदिनो जोंनि ओ बिदि मुलि बाहायनाय ओरैबायदि जेनेबा जोंनि सोलोंथाइा जोंखौ एथ'बा गो गोजौआव लाना थांबाय ओ ओ जायनि थाखाय जोंङो ओ जोंनि सोलोंथाइ लानानै बिदि मुलि दिहुननाय बिगियानगिरिफोर उम आरो डक्टरफोरखौ जोंङो मानिनांगोन मानो होनना बुंङोब्ला गोदोनि दिनाव डक्टरफ्रा एसेबां गैयामोन बा इसेबां फरायनाय गैयामोन थेवबो बिथांमोनहा जोंनि दोरोंङारि मुलि फोरजोंनो गोदोनि हामनायफोरखौ ओ फाहामोमोन आरो दा बिदिनो दंबावो जोंहा आथिखालाव ओ जेन'बा जोंङो उम गथ' जोनोम जानायखौनो होन जोंङो आथिखाल गोदोनि दिनाव जों ङो न'आवनो गथ'खौ जोनोम होनायखौ नुनो मोन आइजो माहारिखौ। नाथाय जोंङो ओ आथिखालाव जों रावखौबो जोनोम होनाय नुनो मोनला मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालनि जिउ खांनाय राहायानो बेनोसै जेन'बा मानसिफ्रा गथ' गोदोनि समाव बुरि बुरिफ्रानो गथ'खौ जोनोम होयोमोन। जेनेबा न'आवनो नाथाय आथिखालाव जोंङो अ डक्टर डक्टरनाव लांनांगौ जायोबा जोंङो लियाव लांनानै ओ माबाहोयो गथ'खौ जोनोम होयो मानो होनना बुंङोब्ला आथिखाालनि सुबुंनि देहाया लोरबां जाबाय गोदोनि बायदि जेनेबा गोरा नंला थाग्रा नंला नाथाय ओ बिदिनो जेनेबा जानाय लोंनायफ्रावबो जोंखौ माखासे उम जोंनि देहायाव खैफोद बिनिखायनो जोंङो आथिखालाव एसे गिनायखौ मोननानै जोंङो गथ' जोनोम होनायखौबो जोंङो फाहामसालियाव लांनानै हैयो आरो दा बिदिनो नोंथां आं नोंथांनो आथिखालनि मुलिनि बागै बा आथिखालनि दे देहा फाहामनायनि बागै एसे फोरमायना होबाय दा नोंथांङा ओ जोंनि गोदोनि माखासे दोरोंङारि मुलिफोर ओ बेखौ नोंथांङा आंनो फोरमायना होदो दे नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ हागोन जोंहा गोदोनि दिनावथ' बिदि ओरैनो माखासे जे डाक्टारफोर बा फार्मासिफोरनि मुलिखौबो मोनब्र'बामोन नालाय जोंहा गामियावनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबौनि बे समनि फ्रायनो सोलिबोबाय थादों जि जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे मुलिफोरजोंनो जोंङो जोंनि देहा याव जानाय माखासे ओ बेरामफोरखौ जोंङो फाहामनो हायो होननानै गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ फोथायनाय दं आरो ओं बिदिनो जोंङो ओ गोबां मुलिफोर जोंनि सोरगिदिं दिं दंङ बे जायखौ जोंङो दानि समाव बेफोरखौ जोंङो मिथिनानै मोना आरो नाथाय जोंनि सोरगिदिंनो गासिबो बे मुलिफोरा गोसारनानै थायो। बे बिदिनो आं ओ ओ गोदोनि जि माखासे मुलिफोर बेफोरनि बागै आङो फंनैसो नो नोंथांसिम ओ फोरमायहरनो सानबाय आरो बिदिनो जोङो मा होनदो गोदोनि समाव जोंहा मा होनदों हाथाइफोर सायोब्ला मा होनदों माबोरै फाहामथाय होयोमोननो जे जोंहा दि हाथायावदि एम्फौ ओ अरनाय बायदि थाबाय थायोना माब्लाबा समाव बैफोरबायदि बे समाव जोङो मा होनदों ओ जेनेबा ओ बिनि फाहामथायाइनि थाखाय जों मा खालामनांगौनो जोंहा बे सेवरा बिफां बिफां थायो ओ बै सेवरा बिफांनि दालाइजों सामफ्रामबो हाथाय हुयोब्ला ओ जि जोंनि हाथाइ सानाय बेयो ओ खारो होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो आरो बिदिनो दङ जोङो जि हाथाइ सानायनि फाहामनो थाखायनो जोङो जेरै हालदै गोथांखौ अराव सावनानै बेखौ मा होनो सिफ्लेनानै बा जोङो बेखौ बाउआव बाथोन देनानै ओ जाबाय थायोब्ला जोंहा जि हाथायाव जि माखासे जोंनि बेरामफोर जायो हाथाइ सानाय हाथाइनिफ्राय थै गनाय बेफोरो खारो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो आरो समाव जोंबो बाहायबोनो मोनदों ओ बेफोरो सैथो। जे जोंहा हाथाय सानायाव बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा ओ मा होनो एसे ओ मा होनो सागानाय बा उम दि हाथायावजि माब्लाबा ओ सम आव थै गलाबायो बेफोरो गैया जायो आरो । बिदिनो जोङो ओ बुंबावनो हायो जि जोंनि आम गारामाया माब्लाबा समाव आ थरायो नङा होमबा नोंथां गारामा थरायायोब्ला जोङो मा मा ओम जि जोंनि सोरगिदिं मोननाय मा मा बेसादजों जों गारामा थरायनायफोरखौ ओ फाहामनो हायो। ओ आङो गिबियाव बुंनोसै जेरै जोङो बुंनो हायो जोंनि ओ बारियावनो थायो। बाम हाजो ओ-ओनसोलावबो थायो बियो। ओम फावरा फावरा फि-फिथाइखौथ' नोंथाङा सिनाय जानांगौ ओम जाय फौ मैया जानानै बै जाखोन्दा बेगरखौ मा होनो ओ सावेननानै गालाङो जेरै बोरमाया गाम्बारि फिथाइखौ जानानै जि बिसिंनि मादा बेफोर गारना गारलाङो बेफोरबायदि आरो फावरा फिथाइाबो ओ जा फावरानि फिथाइ जि बिगुर बेखौ जोङो मा खालामनांगौ ओम बिनि फिथाइखौ ओ
ओ बिदि खालामनानै
ओ मानदो ओम जेनेबा बै गुन्दैखौ ओ जेनेबा बै बेरे मोदै बे बेरे मोदैजों ओ लगायना‌ नानै ओ एसे एसे ओम लोङोब्ला जे जोंनि गारामा सानाय बेफोरो खारोमोननो आरो बिदिनो दङ जेरैै ओ बैग ग्रि बिलाइजों ओ जोङो खि एवनानै ओ जायोब्लाबो ओ बियो गारामा सानाया हामो मोननो आरो जेरै जोंहा गथ'फोर नियाव बाहायो गारामा बा गगा मोननायाव जेरै थुलुंसिजों बेरे मोदैजों आरो मा बुङो बेखौ ओ हाइजें बेखौ लगायनानै लोंहोयोमोन। दा बेफोरखौ लोङोब्ला जोंनि गारामा सानाय गारामा थरायनाया एसे स्रां मोनो आरो। बिदिनो जोंहा जोंनि सोरगिदिं गोबां ओ बिफां लाइफां बायदिसिनाजों जोङो गोदोनि समाव ओम बेरामफोरखौ ओम फाहामनायखौ खौ जों नुनो मोननो मोन आरो जोंहा जोंनि मोदोमाव जि जायो ओ खुरुफोर जि बिगुराव जानाय बेराम खुरु बे खुरुआथ' जोबोद गाज्रि बेराम बेफोरखौ जोङो बोरै फाहामोमोननो ओम जेब्ला नोंनि देहायाव खुरुवा जायो अब्ला मा होनदों हालदैनि हालदै गोथां जे नोंथाङा जि हालदैखौ हायाव जावबाय जावनानै बि जि बिहादि गोथ थां बे गोथांखौ देग्लिनांगौनो देग्लिनानै बिनि रसखौ फुननानै लानांगौनो। ओ रसखौ माबोरै फुननो होमबा जि जायगायाव खुरु जादों बेखौ नोंथाङा मोजाङै संख्रै थुलुनसि लागायनानै फुनानै लानांगौ गिबियाव मोजां हुनानै बेखौ एसे दोलास्रो दोलास्रो जेनेबा बि सानि बिगुरा एसे ओम दुखु मोननाय बायदि एसे उम ओ फुस्रोनांगौ आरो संख्रिजों बिदि हुखांनानै मा खालामनांगौ नों बेयाव हालदै गोथांनि रुस ओ रसखौ ओ आराम फुननानै लांगौनो। बा दि जि नों हालदै देबाय बे देनाय हालदैखौ नोंथाङा बेयाव फुननानै लायोब्ला ओ खु रुआ एसे हामो होननाय जों खोनानो मोनदों आरो उम बिदिनो जोङो खुरुखौ ओम मुदुफुल फिथाइनि आथाजोंबो खारैयो खारै यो होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो आ जेरै आं दहाय सिगाङाव बुंनाय बाय दिनो गिबियाव खुरुखौ संख्रिफोरजों फु नानै लाबाय मोजांयैनो बेनिफ्राय जेन मुदुमफुलनि ओ फिथाइ फिथाइआवदि गोबां आ आथाफोर थायो बै आथाखौ नोंथाङा माबेबा जेनेबा ओ सामुसावनो हग बा गिलासफोरावनो हग बेयाव गसर होनानै ला गोरबाय ओ गस होननानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा नै ओ आथाखौ आथाखौ नोंथाङा मा होनदों ओ बै खुरुआव फुननानै होयोब्ला जेनेबा बै खु रुया हामो होननानै जोङो गोदो आबै आबौनिफ्राय खोनाबोदों आरो। आरो आबै आबौमोन नि बाहाय बोनायखौबो जों नुदों आरो जोंबो बाहायबोनो मोनदों आरो। बेफोरो जेनेबा जोंनि सोरगिदिं जे थानाय बेफोरो माने जोंनि देहानि था खाय गासिबो मोजां आरो। आरो बिफां लाइफांफ्रा बेफोराबो गासिबो सैथोजोब बेफोरखौ होयोब्ला जोङो हामनायखौबो नुनो मोनो। नाथाय ओ दानि दिनाव बेफोरखौ बाहायनायखौ जों खम नुनो मोनसै आरो मानोना